औ खोनादों नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों औ
औ औ नोंथांनि कल हरनाय जाहोन नामामोन?
औ आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन ओ आयदायानो जाबाय बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दङ नङा होनबा? औ दा दा बेफोर जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो कल खालामनाय जादों
ओ नोंगौ
औ ओरैनो नोंथाङा बर'नि गेजेराव मा मा जानाय लोंनायनि बागै मोजाङै मिथिगौ?
औ आं बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'फ्रा ओंखामखौनो जेनेबा गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जों जायो नङा होमबा नोंथां? आरो ओंखामजों लोगोसे बर'फोरा जोङो ओंख्रि जेरै खु खुमब्राजों नाजों खुमब्राजों अमाजों जेनेबा खुमब्राजों दाउ बेदरजों बिदिनो हांसो बेदर जोङो बर'फोरा जायो लोगोसे नारजिजों अमा नङा होमबा नोंथां बेयो जोंनि बर'नि जाग्रा आदार आरो जायखौ जोङो ना नाफाम जायो बर'फ्रा नाफामाथ' बर'नि एंगार हायो खायद' जेरै बियो जि आइ टेकबो मोननाय नङा होमबा जेरै गंगार दुन्दिया बेफोरबो जि आइ थेग मोननाय थिग बिदिनो जोङो ओंखामजों लोगोसे जों बर'फोरा जोङो दैमा दैसाफोराव मोननाय ना जेरै मागुर ना सिंगि ना बेफोर माव ना बेफोरखौबो जों हमनानै जायो आरो ओंखाम जो जों लोगोसे आरो बिदिनो जोङो बर'फ्रा गोबां गावबायनि आदारखौ गावबायनो नागिरनानै जायो जेरै बर'फोरा फिथाबो जानो मोजां मोनो नङा होमबा फोरबो फैयोब्ला जोङो मागो फोरबो बैसागो फोरबोफ्राव जोङो बिदिनो फिथा जायो थिग बिदिनो जोङो ओंखाम जबो जों लोगोसे जों गोबां मुवा बेसादखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसाद मसखौबो जों जायो आरो जेरै दिंखिया नङा होमबा खारं बिबार जेरै मोखोमा बिबार बिदिनो गोबां जोङो खोमा बिबाराथ' जोङो दाउ बेदरजों जायोबा जोबोर गोथाव होननानै जोङो गोबाङानो जेनेबा मिथियो। नङा होमबा?
औ।
ओ ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ मा बियो जेनबा ओ मिथिंगानिफ्रायनो जों मोनो दिंखियाफोरखौ लोगोसे ओम गाम्बारि बिबारखौबो जों जानायखौ नुयो लोगोसे खारं बिबारफोरखौबो जोङो फोराननानै अनला जानायखो जों नुयो। थिग बिदिनो बेखौबो जोङो जायो। अनला बा आलुजोंबो संनानै बा नाजोंबो रदबनानै जायो। थिग बिदिनो ओ जोङो औवा मेवाखोबो जों जायो मिथिंगानिफ्राय मोननाय नङा होमबा। जाय खौ जोङो गोबां माने ओंख्रिखोनो बर'फोरा मि गायाव मोननाय गोबां ओंख्रिखोनो बर'फ्रा ओंख्रि हिसाबै ओंखामजों लोगोसे जाफायो आरो। अब्ला नोंथांनियाव आं सोंनो सानदों ओ जोंनि लोंनाय लोंनाय होमबोला जों बर'फ्रा मा माखौ जोंहा लोङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जानाय लोंनायनि बेलायाव नङा। हबा लोंनायखौ होनदों। औ। ओम लोंनाय होननानै बुंङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव ओ जों रायखांनो हायो माने गोदो गोदायनिफ्रा यनो जिहेथु बर'फोरनि गेजेराव ओ दोरोङारि माखासे जानाय लोंनायजों लोगोसे लोंनाय फोरबो सोलिदों बा लोङो आरो समाजाव ओ बे जाब य जौ जौखौबो जोङो ओ बर'फोरा जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो बिसो रो गावसोर बानायनानै लोंबाय आरो दासिमबो ओ माने ने। लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बे जौआ दा बेयो बेखौहाय ओम बर'फो रा ओ माखासे जेरै ओ माब्लाबा मुलि महरै जेनेबा गोबां माखासे फोथायनाय दं नङा बा बरफोरनि गेजेरावबो बेखौ लों ब्ला जेनेबा खायसे ओ एसेबां लोंओब्ला नङा माने नांगौनि बारा लोंओब्लाथ' जे रावबो खहाया था दङ नङा होमबा। ओ बे जानायावनो होन बा माबा मोनसे लोंनायाव नो होन खिन्थु गा जेरावबो जुदि सिमाखौ जोङो नोजोर होनानै लोंनो बा जानो रोंओब्ला अब्ला ओ माखासे बिथिङाव माने मुलामफा जानायखौ नुनो मोनो आरो‌ दा बेबायदिनो ओ बरफो रा गोदोनिफ्रायनो माने ओ जेब्ला ओ जिहेथु बिसोरो गोबां मावनानै दांनानै जाग्रा मोनसे हारि नङा होन बा‌। ओ जेरै आबाद मावनायानो होन बा गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावनायानो होन। बेबायदि मावनायाव बिसोरो जेब्ला देहाखौ मेंनाय मोनो अब्ला ओ थाजिम खालामनोहाय बा एसे गोजोन मेंनाय देहाफोर मेंगा होनो थाखाय ओ जौखौ लों बोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो। खौ लानो हायो लोंनाय हिसाबै आरो नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावगौ नामा ओ
औ लोंनाय हिसाबैबाथ' जों गो ओ जेनबा जोंहा ओ बर'फ्रा जेनेबा जौ जौखौथ' जों जेनेबा माइरंनिफ्रायनो मोनो। नङा होमबा? बेजों लोगोसे जों माइरंखौ माइरंखौ जौ बनायबा जों गिबियावनो एमाउ नांगोन नङा होमबा? जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो जेरै खोमा बिलाइ, खुसेर बिलाइ, खान्थाल बिलाइ, लोगोसे माइरं जों मिक्स खा खालामनानै जों देयो बिनिफ्रायनो जोङो एमावखौ मोनो आरो नङा होमबा? बेखौनो जेनेबा नोङो ओ ओंखामखौ मोजाङै सोलामखाना लानायनि उनाव नों जुदि गारलानानै होनांगोन नोङो माइरंनि केपासिटियाव नोङो गारनानै होनांगोन आरो। बेसां माइरङाव नोङो बुरजा होनांगौ होनाङा बेखौ नों गाव गायनो सायख'नानै नोङो एमावखौ नोङो ओंखाम सोलोमनायाव गारना दोननानै होनानै जेनेबा नों बेखौ खाथुमना दोननांगोन आरो। नङा होमबा? बेनिफ्रायनो जौ बा जौ जायो नङा होमबा? बेखौ जोङो सानबा सप तासेनि उनाव बियो हारसिंनो बियो सेवग्लिनानै बियो दै ओंखारगोन आरो बे दैखोनो जोङो जौ होननानै बुङो आरो। जौखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो लोङो आरो दासिमबो जोंनि समाज औ जौ लोंनाया गोमालाङाखै दाबो दोङो। नङा होमबा नोंथां? गावबा गाव न'खरावनो संनानै लोङो खायफाबा जौआ मोननै रोखोमनि थायो गोरान आरो गिसि जायखौ जोङो गोरान होनना बुङो जायखौ जोङो जौ लोंखांनानै जोङो जेरै ओ जायगा जेरै अफ्रि होननानै बुङो बेखौ जोङो आरो गोदानै जोङो सेरेब बानायनाय जायो आरो जौ गोरान नङा होमबा? बेखौ जोङो बर'फ्रा सार सावरि माबा सारद' बिदिनो खामानि मावनाय फोराव जोङो बर'फ्रा ओ रंजानायजों लोगोसे एसे एसे खामानि मावग्राफोरनो होयो आरो जौ। ओ थिग बिदिनो बैसागो फोरबोआव बि बिदिनो मागो फोरबोआव बर'फोरा जौ एसे एनै लोंनानै रंजायो। आरो बैसागोआवथ' जोंहा बांसिन जौ लोंनानै रंजानायखौ जों बांसिन नुनाय जायो आरो जों। जौ बिदैखौ आरो। बेफोरखौ जोङो खम खालामनाया मोजां नङा होमब्ला जौनि जौआ जेनेबा जोंनि देहाखौ जा मा फिन नाङा जौजों मास बेे सुख जाफिन नाङा नङा होमबा? जों जौखौ लोङो। नाथाय जों जौजों सोबजाफिननाङा बिदि लिमिटाव लोंबोला जोङो देहानि थाखायबो मुलि निसासो बेफोरो मानोना जोंनि देहायाव मालाबा एलक'हलबो नांगो जायो आरो। बेखौ जोङो गावनि देहाया मालाबा नागिरो बेखौ जोङो लानांगोन आरो गोदोथ' जोङो जौखौ मालाब खामानि मावनानै आबौ आबै बा आइ आफामोना गोदो बिसोरो साख्रु साख्रा मोनोबा खाबसे खाबनै लोंनानैसो जेनबा इसोरो ओ उन्दुयोमोन आरो। दानियाथ' आथिखालाव जोबो गोदोनिख्रुइसो बांसिन जौ लोंनायखौ जोङो नुबाय जायखौ जोङो उन्दै बैसोनिफ्रायनो सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा जौ लोंनानै आबदा मारिनाया गोदोनिख्रुइसो हामासिन जालांनो हमदों आरो कालसारा जोंनि बर' समाजाव आरो आथिखालाव अब्ला जोंनि लोंनायखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हायाबा जुदि आइजो माहारियाबो जुदि हौवा माहारियाबो जुदि जों लोंनायखौ कन्ट्रल खालामनो हायाबा जोङो इयुनाव जों दावगानायाव बर' हारि मोसाबानायाव सुबिदा बेफोरबो जायो आरो बै जानाय लोंनायनिफ्रायबो जों गोबां एफेक्ट जायो जोंनि जिउआव आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
गोबांं मानसिफोरा लानानै पिकनिक स्पट जानानै दिनै गोबां मानसियानो जौ लोंनानै गारि सालायनानै थैदों बेफोरो जोंनि हारिनिनो जोबोद खहा आरो मानोना जोङो लोंनायखौ जों खन्थ्रल खालामनांगोन जोङो लोंनाय होननानै बुङोबा जोङो दैखौ खौबोथ' जों लोंनांगोन नङा होमबा दैयाबो जोंनि थाखाय एंगार हायो
जाय मानसिया दै लोङा बे मानसिया थांना थानो हाया आरो नोङो ओंखामखौ जायाबाबो नों जोंनो देहायाव आदार नांनायखौ जुदि जायाबाबो जोंथ' थांनानै थानो हाया नङा होमबा आदारखौ गारनानै रावबो जि बस्थु जुनार जुन्थु गासैबो रावबो गारनानै थानो हाया मानोे जोंनि देहायाव आदार नांखागोन आरो बेखायनो जों मिथिंगानिफ्रायनो गोबां मोननाय आदार जेरै दै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय नङा होमबा अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बै सबायाइखौ मा ओंख्रिजों बांसिन सि जायो मा मा जिरादजों बांसिन लगायनानै जायो सबाइ ओंख्रिखौ खारैखौ
सबाय खारैखौ ना
औ
संसार खारैखौथ' गाव गोजाबो जायो ओ बेनि अनगायैबो गाव गोजा जानायनि अनगायैबो माने जायगायाव जहल होनो आरो सबाय जहल होनगोन ओ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो ओ जोङो नाजोंबो जानो हायो
औ
अमा बेदरजोंबो जानो हायो न'नि फिसिनाय दाउ बेफोरजोंबो जानो हायो बेबायदिनो गोबां जायगा लायै जायगा गोबाङाव गोबां रोखोमै जानो हागौ आङो ओ जोंनि जायनिखौ बुंबाय आरो आरो बेबायदिनो माखासे सबाय जहलाव माखासे मैगंफोरबो होनानै जानो हायो आरो मानि जानायखौ नुनो नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ फुल कबिफोर होनानै जायो अल कबिफोर होनानै जायो ओ बेबायदि नो आरो माखासे मैगं आरो माखासे ओ ना बेदर बेफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनां बेखौनो दोनथ'नोसै नामा
औ - औ जागोन दे नोंथां एसेनोसै औ दे